हेलौ नों
औ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों खोनादों।
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो?
नोंथां आङो दा ओरैनो जिरायना दंगासिनो दं नोंथां।
अ खबरफ्रा मोजांना नोंथां।
औ मोजाङैनो दं नोंथां नोंथांनालाय मा खालामगासिनो दं?
बिदिनो मोजाङैनो दं नोंथां आंबो बिदिनो गोलांनानै दं आरोना। बार जागासिनो दं गरमबो ना। औ नोंथां
अ नोंथाङा दा बे समाव मानि सायाव सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन आंखौ?
आं माखासे आयदानि सायावसो सावरायनो नोंथांनो कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
अ मानि आयदानि सायाव नोंथां?
आं माने नोंथांजों बे सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव मिथिंगायाव माबादि गोहोम खोख्लैगासिनो दं मानि जेरै बिफां लाइफां बेफोर माबायदि गोहोम गोग्लैगासिनो दं सुबुं अनजिमा बांनायनि गेजेरजों मिथिंगायाव माबायदि गोहोम खोख्लैगासिनो बेनि सोमोन्दैसो सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां।
अ नंगौ नामा नोंथां।
औ नोंथां
औ
दा नोंथाङा खिथागोरनो हागोन नामा एसे
औ नोंथां माने आं आंनि बुजिनायाव जे दं बेखौनो आं नोंथांनो फोरमायसै एसे जे हायो
औ नोंथां
औ
गिबियावनो माने नोंथाङा बुंदों सुबुं अनजिमा बांनायाव बिफां-लाइफांनि ख'हा बेफोरबायदि नङा होमबा?
औ माबायदि गोहोम खोख्लैदों मिथिंगायाव
औ माने जोंनि मुलुगाव मा जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि हादराव सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव माने जोंनि मिथिंगाया बहुद गोहोम खोख्लैबोगासिनो माने गाज्रि गोहोम खोख्लैबोगासिनो माने नोंथां माने सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव थाग्रा खुलि जायगाफोरनि
उम-उम
खम जानाय बेफोरनि जाउनाव माने हाग्रा ओनसोल हाग्रामा ओनसोल बिफां लाइफां थाग्रा ओनसोल बेफोरखौ माने दान स्रांनानै सुबुं माहारिया माने गावनि थाग्रा खुलि खालामनो गोनां जानानै फैदोंमोन आरो नोंथां
औ नोंथां औ
औ बेफोरनि जाहोनाव माने बिफां-लाइफाङा माने खम जालांनायनि जाहोनाव जोंहा बार मन्दलनि बिदुङाबो बांलाङो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
जेब्ला बारमण्डलनि बिदुङा बांलाङो जोङो गावनि थांना थानायखौनो माने गोब्राब खालामना लानाय जायो आरो माने जिउआव मानो होनोबा माने जोङो बिफां-लाइफांनिफायसो जोङो अक्सिजेनखौ मोनो नालाय नोंथां
औ नोंथां औ
औ जेब्ला माने जोङो बिफां-लाइफां बा हाग्रा बंग्रा-हाग्रा मा दानस्रा स्रांनानै जों सुबुं माहारि बांलांनायनि जाउनाव जों थाग्रा खुलि खालामनानै थायोबा
औ नोंथां औ
जोंनि बार मन्दला माने बिदुं बांलांनायनि जाउनाव माने जोङो अक्सिजेना खम जालांगोन आरो माने नोंथां आरो
औ नोंथां औ
आरो जुदि बिदि बिफां-लाइफां बा मिथिंगायारिखौ खैफोद खालामनानै बा दानस्रांनानै बा गोहोम खोख्लैनानै जोङो थाग्रा खुलि खालामोबा
औ
जोंनि ओनसोलाव दैबानानि जेंना बे फोरबो सोमजिगोन आरो माने नोंथां मानो होनोबा बिफां-लाइफाङा जोंनि हाखौ गोरा खालामनानै लाखि खियो रोदाफोरजों नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां ओं।
खानायनिफाय माने जों रैखा मोनो। जोंनि बि फां-लाइफांफोर थायोबा बेफोरबायदि आरो नोंथां। बिनि सायाव आरो जोंनि सुबुं माहारियाल' खैफोद जानाय नङा। जुदि जोङो हाग्रा बंग्राखौ एवस्रांनानै बा बिफां-लाइफां दानस्रायनानै थाग्रा खुलि खालामोबा बिनि से बिनि लोगोसे माने जोङो जिब जुनारनि जिब जुनारफोरनि गासै जिबिफोरनि थाखाय माने खहा खालामना होनाय जायो आरो माने नोंथां।
औ नोंथां औ।
हाग्रा बंग्राफोरावथ' जिब जुनार थायो एम्फौ एनला थायो बेफोरबो माने गोहोम माने गाज्रि गोहोम खोख खोख्लैना होनाय जायो आरो माने नोंथां बिस नि थाखाय माने औ आरो माने जोङो बेफोरबायदि बिफां लाइफां दानस्राङोब्ला दै लामा फोरा माने थि लामाजों माने बोहैनाय नङा आरो माने नोंथां।
औ नोंथां औ औ औ।
जों मोनो बेजोंनो माने बोहै गारलांगोन मानो होनोबा जोंना बिफां लाइफांफोरासो हाफोरखौ रोजोब माने गोराथि खालामो नालाय औ माने बि फां-लाइफां दानलांबाथ' जोंहा बेफोरबायदि गोराथि खालामग्रा गैला। बिनिखायनो माने जेजों मोनो बेजोंनो माने दैफोरा बोहैलांनानै जोंनि ओनसोलाव दैबाना जागोन। दैफोरनि लामाफोरा सोलायगोन बेफोरबायदि जायो आरो माने नोंथां।
औ नोंथां औ औ बुजिबाय।
औ माने बिदिनो बारमन्दला बुहुद गुबुंले जायो आरो माने नोंथां बिदिनो हाद्रि बाला बे फोरबायदि बेक्टेरिया बेफोरबायदि बहुद सोमजिगोन आरो माने नोंथां। औ। माने बिफां लाइफांखौ माने जोङो दानफायनाय दानफायनायखौ माने जों खालामनो नाङा आरो दानफायबाबो जों बिनि बदलै माने बहुद फिफांफोर गायनांगोन ओ बे फिफाङा बे फिफाङा गिदिर जाब्लासो जों बे फिफांनि बदलै दानफायनांगोन आरो माने नोंथां। अब्लानो जोङो थि दिदोमै लाखिलांनो हानाय माने मोनसे खान्थि थागोन आरो माने नोंथां। जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि गेजेराव माने जों बिफां गां दानफायनानै नै दा दानफायनानै दा बिफां गायबाथ' जानाय नङा नोङा नोंथां बेखायनो जेब्ला नों जे बिफांफोरखौ दानफायगोन जे हाग्रा बंग्रखौ एवस्रांगोन बिनि बदलै जोङो दानिफायनो जों बिफां लाइ फांखौ बेलेग जायगायाव बा गुबुन जायगायाव बिफां लाइफांफोर गाय खानानै दोनखानांगोन आरो नोंथां।
औ नोंथां औ औ।
लाइफाङा देरनानै गिदिर जागोन अब्ला नोङो बिनि बदलै दानस्रांनानै थानो हानाय बेफोरबायदि खान्थिखौ खालामलांनांगौ आरो नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ दा नोंथाङा नोंथांनि बेलायाव मा बुंनो सानो बेफोरनि बागै?
आं आंनि बेलायाव
औ नोंथां।
जोंनो बांसिन नांगोन ना नोंथां
औ-औ-औ
था औ थाग्रा जायगाखौ बांसिन नांगोन आरो जोंनो जों मावनानै जानोबोथ' नांगौना नोंथां जोंनो मावनो थाखायनो जेबो हा हु गैयाबा जोङो बांसिन सम आबाद माने बांसिन फसलखौ बबेनिफ्राय दिहुनगोन
औ-औ
दा बेनि थाखायनो जोङो माने बिफां लाइफांखौ हाग्रा बंग्राखौ दानफायनानै आबाद मावग्रा आबाद थिलि बानायनो गोनां जायो आरो ना नोंथां। जाउनाव जाउनाव गोबां हाग्रानि मानि जिब जुनार बिफां लाइफां बिसोर नस्थ' जायो आरोना नोंथां खहा गोनां खहा जायो। माने बिसोरबो जायगा गारनानै खारनांगौ जानोसै जिब जुनारफ्राबो आरो आरो जों जेब्ला बिफांखौ बिदि दानफायबाय थागोन अब्ला जों जेब्ला अखा हायो होमबानो माने बिफाङा गैला नालाय माने रोदाबो सुथाबनो मोनासै माने जोंनि हाफ्रा दैजों सुस्रालांनो हमो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां सैथो।
जाउनाव जोङो हा खुरखानायनि जाउनाव थिग बेबायदिनो दैबानाबो सोमजिहैनो हागौ
औ
हा खुरखालांनानै जोंहा हाया लस जानानै आरो जोङो फिन आरोबाव हाग्रा सिफायनांनो हागौ
औ
औ आरो जोंहा सुबुं अनजिमा बांनायनि गेजेरजों माने जोंहा बयबोथ' हां लायोना नोंथां सुबुंफोरा
औ औ नंगौ नोंथां।
बेहाय माने कार्बन डाइ अक्साइदाबो एसे गोहोम खोख्लैहैयो आरोखि ना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
जोङो आरो जोंहा दा बांसिन सुबुंफोर जाबाय नालाय जोंहा गोबां बुस्थु दिरुननो थाखाय जोंहा दारिमिनारि इन्डास्ट्रि इन्डास्ट्रि बिदिनो गोबां इन्डासट्रिफोर नांगौ आरो ना जायनिफ्राय खुनाय उखुन्दैफ्रा जोंहा बार मण्डलाव गोबां खहा गोहोम खोख्लैयो आरोना जोंहा बारखौ बिस गोनां खालामो मालाबा एसिड अखा हा होयो जायफोरो जोंनो मोदोमाव नांबा जोंखौ गोबां खहा खालामो।
औ औ
औ आरो बिनि अनगायैबो जोंहा जेसेबांनो बिफां लाइफांखौ दानफायगोन अब्ला जोंहा बारखौ मानि सोदांनायाबो खम जागोन ना नोंथां। बारखौथ' जोंहा बिफां लाइफांनि बिलाइफोरासो सोदाङोना।
औ नंगौ नोंथां सैथो
जोंहा बिदिनो बाराव सोदांनो मोनै जानानै माने जोंहा बाराबो गुबुंले जायो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
बे जाउनाव जोंनि कार्बन डाइ अक्साइडआ बांनायनि जाहोनाव जोंहा बारहावाया बिराद गुदुं जागोन। आरो बारहावा गुदुं जानाय लोगो लोगो जोंहा बुहुमनि सा आरो खोला मिरुआव माने गोबां बरफफोर जमा जानानै दङना नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
आरो बिसोरो आवलिनो हमगोन आरोना नोंथां बिदिनो आवलिनानै जोङो जायफोर लैथो एबा दैनि रुगुङाव दं बिसोरो माने दै सिङाव गोदोलांनो गोनां जागोन आरोना माने हाफ्रा जोंहा दैनि बिबाङाथ' बारायसिगोन नालाय। बरबा आवलिबा
औ औ
दा बेबायदिनो जोंहा ग्लबेल वारमिङाबो बिदियैनो सोमजिहैगोन आरोना आरो जोंहा ग्लबेल वार मिङाथ' गोबां जेंना सोमजिखायो होननानै मिथियो
औ नंगौ नोंथां।
ओ जोंहा थानो हालायै जोंहा गरम जागोन। बरफ आवलिनानै लैथो रुगुंनि एरियाफ्रा बिदिनो जाहैलांगोन
औ
थिग बेबायदिनो जेब्ला जेब्ला सुबुं अनजिमाया बांबाय थायो अब्लानो जोंहा माने मिथिंगानि सायाव गोबां गोहोम खोख्लैयो आरोना जानाय लोंनाय थानाय बिसोर गासिबोनि सायाव माने जोंहा जिनिस नांगौ मुवाफोरखौ बारा नांजोबसिगोन नालाय मा सुबुं अनजिमा बाङोबा
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो बेबायदिनो गोबां कारखानाफोरनिफ्राय गनाय जोंहाथ' सुबुं अनजिमा बांनाय हिसाबै जिनिस दिहुनो खार काना नांसिगोन दा बेनिफ्राय गलांनाय मैला मैथा बिस गोनां माने बिस गोनां गारजानाय मुवाफ्रा माने जोंहा दै दैयाव गलां गलायला हैयोबा जोंहा दैयाबो बिस गोनां जायो।
औ नंगौ नोंथां
बेफोर दैखौ लोङोब्ला जोंहा माने मानसिफ्रा बेमार जायो आरोना जााउनाव जोङो रु खोमानानै लानो गोनां जागोन आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ नोंथां जोंना दा समाबो जाबाय। मालाबा सम मोनबा रायलाय जाफिनसिगोन नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नोंथांजों दा बेफोरनि खोथाफोरखौ सावरायनानै बा मिथि मोननानै बुहुद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ दे नोंथां दोनथ'नोसै दे
औ दे नोंथां गोजोनथों।